हेलौ
र'।
अ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
अ माने दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
दं न'आव ओरैनो।
अ माने नोंथां आं नोंथांनो ननि समाव फन खालामहरनायनि जाहोना जाहैबाय आं माने मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन आरो सावरायजागोन ना नोंथां।
सावरायजागोन दे
अ आं लानाय आइदाया जाहैबाय समाजारि बिजों माने ससियेल मिडिया आरोना बे समाजारि बिजोंनि बागै जों सावरायगोन माने समाजारि बिजोंफोरा जोंनि समाजाव‌ माबायदि मुलाम्फा लाबोना होफैदों। आरो माबायदि खहा लाबोना होफैदों जों बेनि बागै एसे सावरायनो नागिरदों आरो ना आरो समाजारि बिजोंफोरा मा मा आरो माबायदियै बियो सोलियो दा बेनि बागै जों सावरायनो नागिरदों आरो ना। आङो गिबियावनो आंनो बुंना लाग्रोनोसै नामा नोंथां
जागोन दे।
अ माने दा समाजारि बिजों होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा। ससियेल मिडिया ओ मोनसे समाव जेब्ला जोंनि आखाइयाव स्मार्ट फन गैयामोन बेबायदि एनड्रइड फन गैयामोन। अब्ला ससियेल मिडियाबो बेबायदि गैयामोन। माने गोदो गोदायथ' फनफोरा बेबायदि इमान स्मार्ट फन एमान एडभान्स नङामोन आरो इमान जौगानाय नङामोन। आवगोल माने केपेडनिसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां मबाइलफोरा। अ केपेनि मबाइल जायोमोन। बेफोरावथ' बारा बेबायदि इन्टारनेटबो सालायजायामोन। गिबियाव ओमफ्राय लासै लासैनो बेबायदि माखासे एसे जौगानाय केपेड मबाइलबो ओंखारदों। जेरै सि वानफोर दा बेफोराव बेबायदिनो माने फेसबुक फेसबुक सालायजादों आरो गिबियावनो दा बेबायदिनो लासै लासै मबाइलफोराबो जौगालांबाय माने। जि मोनसे मबाइल बियो जोबोद जौगाबाय। जायनि गेजेराव आथिखालाव बेबायदिनो गोबांथार ससियेल मिडियाफोर जोङो मोननो हाबाय। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओरै थाबाय वाटसेएप
अवासेप
फेसबुक इन्सटाग्राम ओमफ्राय बेबायदिनो टुइटार थाबाय। जायखौनो सोलायनानै दाना एक्स हेडेल होननानै बुङो। बेबायदिनो टेलिग्राम थायो बेदिनो इउटुबफोर बेबायदिनो माने गोबांथार ससियेल मिडिया आथिखालनि नैबे मुगायाव दंसै आरो। आरो बे ससियेल मिडियाफोरनिबो बिदिनो माखासे मोजांबो जादों माखासे गाज्रिबो जादों। आङो दा गिबियावनो फेसबुकनि बागैनो बुंनो नागिरदों दा दसे उनाव नोंथांनिफ्रायबो नाजागोन मिथिनो दा जेनेबा जोंथ' मिथिखायो बयनिबो आखाइयाव बेबायदिनो मबाइल थायो। आइ आफा बोराइ बुरै गथ' गथाय गासैनिबो आखाइ आखाइ मबाइल थायो। दा आखयाव मबाइल थानाय लोगो लोगो बेनि जि मबाइल बे मबाइलाव माने फेसबुक जि मोनसे समाजारि बिजों बेबो थाखाथारो दा जेब्ला मानसिफोरा माने बांसिन आथिखालाव समाजारि बिजों बाहायजानाय जि बिजोंफोरानो जाहैबाय फेसबुक वाट्सएप आरो इउटिुब आरो इन्सटाग्राम बेफोरनो बांसिन बाहायजायो आरो सासे सुबुङा माने मबाइलखौ दाङोब्ला मबाइलखौ फुयोब्ला मबाइलखौ दांनाय लोगो लोगो बिसोर माने फेसबुकखौसो बिसोरो माने खुलिजेनग्रोयो आरो बेनि उनाव ववाट्सेपखौ चेक खालामना नायो बेनि उनाव आरो इन्सटाग्राम
इन्सटाग्रामखौबो नायो
दा गासैबो बेबायदिनो माने ससियेल मिेडियासफोरजों माने। माबानानै दं आरो बुंफबनानै दं गासिबो गोहोम खोख्लैनानै दं दाथ' जोङो नुबाय आथिखालाव माने बिदिनो जमायै बयबो खौसेयै जिरायलायोब्लाबो मा जायो माने
माने बिसोरो गावजों गाव रायज्लायनो गारै बिसोरो माने मबाइलावसो बै ससियेल मिेडिया फेसबुक इउटउब इन्सटाग्राम बेफोराव नायनानैसो माने समखौ बारहोहरो आरो माने गावजों गाव जि मोनसे दुखु सुखुनि बाथ्रा। राय्लायनाय बेफोर माने गैया जालांबाय दाना दा बेबायदिनो गावजों गाव फख्रि साननाय बेबो गैला मानो होनबा गासैबो मबाइलाव बेस्थ' ससियेल मिडियाआव बेस्ट खथ'
दा बे जि फेसबुक मोनसे ससियेल मेडिया।
गया
बेखौ माने बेनि जि मालिक बे जाहैबाय मार्क सकार बारखांय आरो आरो बेनो जेनेबा फेसबुकखौ बानायदोंमोन बेसोरनो दा बे मार्क जाखारबतआ जेब्लानिफ्राय फेसबुकखौ बानायदों आरो मबाइलाव लन्स खालामदों। बेनिफ्रायनो बिथाङा गोबां मुलाम्फाबो जादों आरो लोगोसे बेखौ जि बाहायग्रा बाहायग्राफोराबो फारसेथिं मुलाम्फाबो जादों आरो फारसेथिं खहाबो जानायखौ जों नुदों आरो दा मुलाम्फा होनोब्ला ओरैबायदि फेसबुकनि गेजेरजों जोङो बेबायदिनो गोबां गोजान गोजाननि सिनाय मोनै सुबुंफोरजों जोङो लोगो जानायनि। मोनसे खाबुखौ मोनो आरो बेबायदि लोगो जालायोब्ला जों बेबायदिनो माखासे जि मोनसे इनफरमेसन बेखौबो जों सेयार खालामलायनो हायो आरो बेबायदिनो माखासे गोजान जायगाफोराव बेबायदिनो। इन्टारभिउ होनो थाङोब्ला बा लामा आन्दायोब्ला जों बै फेसबुकाव लोगो मोननाय ज लोगो लोगोफोरजों जोङो मा खालामनो हायो बेबायदिनो जोङो फोनांजाब लायनानै जोङो गावखौ हेफाजाब होनो हायो आरो आरो मोनसेया बेबो जाहैबाय माने आथिखालाव पेज फेसबुक पेज खुलिनानै बेबायदिनो माखासे भिडिअ'फोर होनानै बेहाय गोबां रांबो आरजिदों माखासेफोरा। आरो बेखौनो बिसोरो माने जिशव राहा लामा महरै लादों आरो ना ओमफफ्राय नैबे समाव आङो नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आं एसे मिथिनो लुबैगोन आरो नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन दे।
ओ देलाय बुंलाय नोंथाङाबो।
ओ ससियेल मेडियाखो गोबां सुबुङानो मोजां नि थाखाय बाहायो आरो गोबाङानो बेखौ गाज्रि लामाजों लांनो थाखायबो बाहायो।
औ।
ओ मोजां लामा हिसाबै गो गोबां फेसबुक बाहायगिरिफ्रा बे फेसबुकाव कनटेन्ट होनानै गाव गाव नि जिउनि जे मोनसे आरजिनो हानाय लामा बेखौ सोरजिना लायो आरो खायसेफ्रा बे फेस बुखौ
औ।
गोबां गाज्रि थासारियाव बाहायो। गोबां सुबुंफोरा बेखौ बाहायनानै गोबां साक्सेसबो जानो हादों।
औ।
खायसेफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गाज्रि हाबाफोरबो मावनानै दिन्थिलाङो।
औ।
थाय बेखौ जाय मोजां लामाजों बाहायनानै मावलांदों बिसोर मोजाङै सलिलांगासिनो दं।
ओमफ्राय जि ससियेल मिडिया बेनि गेजेरजों माने ओरैबो जायो आरो ना नोंथां जेनेबा ओरैबायदि जायो माने हरसेनि गेजेरावनो फेमासबो जायो माने। आरो हरसेनि गेजेरावनो माने मानसिखौ फोथैनोबो हानाय बेबायदि मोनसे गोहोदों आरो ससियेल मिडियाआव नङा होमबा नोंथां आरो नों थां जेनेबा मा मा मुलाम्फा जाबावदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरै इन्सटाग्राम थाबाय। बेबायदिनो गुबुन गोबां गोबां थाबाय एक्स हेन्देल बेफोरनि बागै एसे बुंबावनो हागोन नामा नोंथां आरो खहाबो दङ' मा मा खहा जायो? खोनादों ना नोंथा?
खोनादों खोनादों।
अ देलाय फोरमायलाय नोंथाङाबो एसे।
आंहाथ' एसेबां ससियेल मिडिया बाहायब्लाबो एसेबां माबा रोंगौथि गैया। जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ बुंबाय।
अह। दा बेनिखायनो माने लोगोसे जि इउटुब मोनसे इउटुब बे इउटुबनि गेजेरजोंबो माने मानसिफोरा ओ बेबायदिनो चेनेल खुलिनानै भिडिअ' होनानै माने गोबांथार ओ रां आरजिनो हायो आरोना। मुलाम्फा मोननो हादों आरो लोगोसे इन्सटाग्राम थाबाय। इन्सटाग्रामनि गेजेरजोंबो गोबांथार बेबायदिनो सुबुंफोरा रां आरजिदों लोगोसे गावनि जि मोनसे फेम जे मुंदांखा बेखौ आरजिनो हादों आरो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जि मोनस से भिडिअ' होनानै रां खामायनायल' नङा। बेहाय माने ओरैबायदि मोनसे सुबिदाबो जाबाय नों मायबा मोनसे जुदि ओ नों गलाफोर खुलियोब्ला बेबायदिनो बिउटि पार्लारफोर खुलियोब्ला दख'नानि गला खुलियोब्ला नों मा खालामनो हायो ससियेल मिडियायावनो नोङो बेखौ नोङो फट' माबा फट' बा भिडिअ' आपलड खालामनानै नोङो मानसिफोरनि गेजेराव माने फोस्रावनो हायो आरोना नोंथां आरो बेखौ फोस्रावनाय लोगो लोगो मा जायो मानसिफोरा मिथियो। ओ बेखौ नों नों गला खुलिनायखौ नोङो न' न' थांनानै खोनथाहैलायनायनि गोनांथि गैला माने आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय माने ससियेल मिडियाआव नोङो बे भिडिअ' बानायनानै आपलड होना होयोब्लानो नोंखौ बयबो मिथिगोन। आरो नोंनि जि गला बे गलाफोराव दख'ना बायनो बा साहा गलाफोर मम' गलाफोर फास्ट फुद दखानफोर दोङोब्ला बेफोराव जानो थाङो आरो नङा होमबा नोंथां दा लोगोसे मोजां मोजां बेफोरो ससियेल मेडियानि मोनसे मोजां बाहागोफोर। आरो गाज्रि बाहागोफोर बुङोब्ला जों ओरैबायदि बुंनो हायो जेनेबा जि मोनसे ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियाजों माने आथिखालाव गोबांथार मानसिफोरा गावखौ फोथिना फोथैना लानाय जि जाथायफोर बेबो जागासिनो दं आरोना होमबा नोंथां बेबदिनो माने ओ जि गावनि मोजां मोनलायनायजों बेबायदिनो गाज्रि फट' सावगारिफोर बिसोरो ओ सेयार खालामलायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायनिखि माने मोनसे समाव ओरैबायदि जायो लिक जायो माने आरो ससियेल मिडिया ओरैबायदि बुस्थु नोङो माने खेबसे लिक जानाय लोगो लोगो माने ओरैबायदि गोसारगोन माने बुहुमनि गासैबो सुबुङानो बेखौ नुजोबगोन आरो। जायनि जाहोनाव खायसे सुबुंफोरा हिनजावसा बा हौवासा लाइमोनफोरा माने माबानो हायैनि ओ सहायनो हायिनि बिसोर माने गावखौनो जि फासि नांना थैनाय माने बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दं आरो नोंथां नोङा होमबा दा ओरैबायदि बुंनांगोन लोगोसे बेफोर गाज्रि गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो। आरो मोजाङा जाहैबाय ओरैबायदिबो जेनेबा ससियेल मिडियाफोरा जोंनि बे बेसेबांबा गिदिर बुहुमखौनो दिनै माने मोनसे गामि बायदि खालामना दोनदों आरो। दा बेफोरनो मोजां माने जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोर बहा थांदों सोर बहा दों बबे जायगाया बहा दों बेफोरखौ माने नुनो मोनजोबो आरो। दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय ओ नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां।
दे। साबायखर गोजोन्थों।